आदसा खुलुमबाय नोंथां
खुलुमबाय नोंथाङा गिबियावनो औ नोंथाङा दा मा मावदों नोंथाङा दा फ्रि नामा?
आं दायो नोंथां ओरैनो दंथ'यो जेबोथ' मावथ'वाखैमोन आङो।
अब्ला नोंथां ओ आङो नोंथांजों माखासे दिनैनि समाव दान्दिसे सम माखासे फंनैसो खोथा बाथ्रा सावरायनो हागोन ना नोंथां?
हागोन नोंथां दे।
ओ अब्ला नोंथाङा जुदि जेबो उसुबिदा गैयाब्ला दिनै जोङो जोंनिनो आसाम हादोरसानि गेजेराव मा मा बोथोर दङ आरो बैफोर बोथोरफोराव जोंहा मा मा ओ खालामनाय जायो आरो बैफोर बोथोरजों सोमोन्दो गोनां जोंनिनो माखासे फोरबोफोरनि सोमोन्दै जोङो सावरायनि दायो नोंथाङा ओ दान्दिसे सम होनो हायोबा आं गोसोखौ जोबोद मोजां मोनगौमोन नोंथां
जागोन नोंथां दे आंबो बे आयदायावहाय सावरायनानै सा सावरायनो गोबां गोसोखा नोंथाङा नोंथांनि सोंथि बा आयदाखौहाय दायो आगबारायनो हासिगोन
औ अब्ला नोंथां ओ गिबियावनो नोंथाङा खोनासंगोरोदो। जोंहा जोंनि आसाम हादोरसायाव जोंहा मा मा बोथोर दङ आरो बैफोर बोथोरा बबे बबे समाव फैनाय जायो नोंथां
नोंथां जोंनि आसामाव दायो जोङो फारियै जों बोथोरफोर होनोबा जोंनि गेजेराव उदां बोथोर गोलोम बोथोर, दैज्लां बोथोर, दुफां बोथोर मेसें बोथोर आरो गोजां बोथोर खौ मोननाय जायो होमबा नोंथां नों नोंथाङा आंनो मान उदां बोथोर बेखेवनानैहाय खोन्थानो हागोन नामा?
औ औ नोंथां ओ ओ बुंनो हागोन उदां बोथोरनि सोमोन्दै आं बिनि ओ दान्दिसे आरो दान्दिसे आरो सुंल'यै आङो फंनैसो खोथाखौ उदां बोथोरनि सोमोन्दै आ नोंथांनि सिगाङाव बुंनो सानबाय अब्ला नोंथाङा खोनासंलांदो
जागोन दे
दायो नोंथां ओ जोंहा उदां बोथोर होननानै बुङोब्ला उदां बोथोरा जोंहा ओ फेब्रुवारि आरो एप्रिल मे जुन बेनि गेजेराव जोंहा उदां बोथोरखौ मोननाय जायो। बे उदां बोथोराव जोंहा ओ गोबां माखासे जोंनि ओ बिफां लाइफांफोरनि बिलाइफोरा जोङो गोदान खिलिबोयो जाहोनाव थाखानाय बिलाइ थाखानाय बोराय बिलाइफोरा बा गोजाम बिलाइफोरा से बे गारलांनानै जोंहा बैफोर बिफांनिफाय गोबां माखासे गोरलै गोरलै बिलाइफ फैयो जायनि जाहोनाव जोंनि माखासे मिथिंगानि ओ समाय थासारिखौ समायना मोनसे नोजोरजों नुयो आरो उदां बोथोरावनो ओ जोंहा गिबियावहाय जोंनि नोजोर जिथुनाखि बर' हारिनि मोनसे ओ थैजों सोमोन्दो गोनां जि जोंनि बैसागो बोथोर बे बैसागो बोथो आरो बै उदां उदां बोथोर समावनो ओ जोंहा गोबां बिनि ओ गेजेराव माखासे ओ जोंनि असमियाफोरनिनो जिथुनाखि जोंनि बैसागो जिथु इसिनि रंजालि बिहु होननानै बुङो। बे बिहुखौबो जोङो बे उदां बोथोर समावनो मोननाय जायो आरो बे उदां बो थोर समाव जोंनि जिथुनिखि गोरलै बिलाइ खिलिनायजों जोंनि मिथिंगानि जिथुनिखि जोंनि बिफां लाइफांफोरनि समायना नोजोर बेखौनो जोङो मोनसे गुबुन रोखोमजों जोङो नुनाय जायो आरो नोंथां आरो बे समाव उदां बोथोरान बोथोर समाव जोंनि बोथोरा माखासे जोंनि गोबां बोथोरा माने बारहुंखा जायखौ जोङो बारदै सिख्ला होननानै बुङो बै बारदै सिख्लाया बे बारहुंखाया उदां बोथोर समाव आरो गोबां माखासे ओ बोथोर ओ बोथोरजों सोमोन्दो लाखिनानै बे उदां बोथोरनि उननिफायनो जोंहा गोरोम गोलोम बोथोरखौ जोङो मोननाय जायो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
ओ दायो नोंथां ओ नोंथाङा आंनो गोलोम बोथोरनि सोमोन्दै बा दैज्लां बोथोरनि सोमोन्दै फंनसो खोथा खोन्थानो हागोन नामा नोंथांमोननि
ओ‌ मा होनो उदां बोथोरनि उनावहाय जोङो गोलोम बोथोरखौ मोननाय जायो आरो गोलोम बोथोरावहाय जोंहा गोबां बिदिनो दुंखावनाय थासारिखौ जोंङो लङो जो बिदिनो बे समावहाय ओं गोबां गरम जानायखौ जों नुनो मोनो बेवहाय जोंनि आसामाव जों बिदिनो थारटिफरनिफ्राय थार्टि सेभेन डिग्रि सेलसियाससिम गरमा मोनहैनाय जायो आरो गरम बोथोर जोबनाय लोगो लोगो बा गरम बोथोरनि एसे उनावनो जोङो दैज्लां बोथोरा फैयो आरो दैज्लां बोथोरावहाय जोंहा बयबो बे समा आबाद मावनायनि सम आरो बयखौबो जोङो, माइ गायनाय हालेवनाय फुनायखौ जों बे समावहाय नुनो मोनो म मानो होनबा जोंनि बर' माहारिया जोङो माइ आबाद गायनानैसो जोङो गावखौहाय दायो फोथांनानै लाखियो जोंनि बियो प्रधान खायद' बे समावहाय माइखौ गायो आरो बे समाव गोबां अखा हानायजों
जोंनि गेजेराव जोङो दै बानाबो नुनो थाङो आरो बे दै बानाया जोंखौहाय गोबां
ओं खाथि खा खालानि दै जमा जानाय हाजोनिफ्राय हरखाबै बुरजा दै फैनाय बेफोरजोंहाय जोङो दैबानाखौहाय उम जोंनि गेजेराव नुनाय जायो आरो नोंथां नों-नोंथाङा दायो ओं बे गलम बोथोरनि उनावहाय जोंहाओ मा होनो दुफां बो थोर आरो मे सें बोथोर होयो अब्ला नोंथाङा बे मोननै बोथोरनि सोमोन्दै उन्दै बुंनो हागोन नामा? खोनारोना नोंथां? खोनादों ना नोंथां?